औ खोनादों ना औ औ खोनादों। औ अ।
खोनादों नोंथाङा।
ओ आङो ओम। बिदिनो ओंखाम जानानै दसे जिरायनानै दं।
औ अब्ला आं नोंथाङा जुदि फ्रियै दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लाय ना होननासो नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ जागोन जागोन।
औ फ्रि दङ' ना नोंथाङा औ दे अब्ला जोङो मोनसे टपिक नि सायाव रायलायनि बेनो जाहैबाय जों जोंनि औवाखौ मा मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो आरो बियो जोंनि माबायदि गोनांथि आरो बे जोंनि गोनांथिखौ माबायदियै सुफुंनाय होयो जों बेनि सोमोन्दै एसेे सावरायनाय आरो।
औ जागोन।
औवा होननानै बुङोब्ला बुंनायावथ' सामायन' आरो नुनायावबो बियो एसेबां माने गोनांथि गैयि बायदि नुयो। नाथाय जों साननानै नायोब्लाना । गोदोनिफ्रायनो जि बर'।
न'फ्रा न' लुबोनानै थाबोदों । हाग्रा बंग्राफोराव बेबायदिनो न'फोरखौ मोसा गालगाब माबा माबि न' बिदि फिसा फिसा न' लुनानै थाबोदों। गासैयावबो औवाया गोबां रोखोमनि बिहोमा होनोबायखौ नुदों आरो। नङा होमबा औवा नङाबानो गोदोनिफ्रायनो माने न' लुनायानो जोंहा। जाहाया जेराव नोङो खुन्थिया न'नि खुन्थिया थानो लुनो थाखाय थाखाय गसंनो थाखाय बेबायदिनो औवाया गोनांथि। आरो बेजों लोगोसे औवायानो दरजाबो खालामोमोन गोदो समाव औवानिनो जोङो इन्जुरफोरबो दङोमोन। औवाजोंनो जोङो गोजौनि उखुमाव बेबायदिनो जेंलाबफोर होनानै बेखौ मा खालामोमोन। माने गोदोनिथ' थिंबोमाबो गैयामोन नालाय। बे थुरिफोरजों खासिफोरजोंनो जोंनि न'फोरखौ लुनाय जायोमोन बर'फोरनि बांसिन न'आथ' गोदो बेबायदिनोमोन । गोबां माहाजोननि न'ब्लाबो थुरि खोबनाय थुरि लोबनाय बेफोरबायदिसोमोन ना जोंनि न'फ्रा। दा औवाया बिदिनो गोबां खामानि हो फोर आरो गोदोनिफ्रायनो साननानै नायोबा आरो दासिमबो बियो एंगार हायै जोंनि गेजेराव माने सलियो नोङो माबा मोनसे मैगं थाइगं जानो थाखायानो होन बेयाव नोङो माबा मोनसे जे बारि दुमथेनानै दोननाय आरो नङाबा बैसांफोर साङिफोर होनानै नोङो जेन'बा माबालायनोसै मैगं गायनोसै बेयाव जोगोनारानो जा बहलफोर जिंखाफोर सबायबिमा नङाबा फटल खुमब्रा जोगोनार माने लाव बेफोर गासैखौबो बैसां होनानै गायनाय जायोना औवाफोरजोंनो दा जोनि बरफ फ्राथ' बेफोर मैगं थाइगंबो गायग्राखा नालाय दा बेखौ ओरैबायाददि गोनां होननानै आं सानदों आरो। औवा जेरै नों औवानिनो जोंहा जेखाइ जायो बर'नि बिराद बेफोर मोनसे गोनांथार मोनसे मुवा जाहैबाय हिनजावफोरनि थाखाय जेरै जाय बेसादजों माने जोङो नाफोरखौ हमनानै लायो नङा होमबा आरो बेबायदिनो ना लानो थाखाय बे औवाजोंनो जोंहा खबाय बानायो आरो जोंहा माइफोर माइरंफोर सालिनो थाखाय जोंहा मा सान्द्रि। फोरखौबो बे औवाजोंनो बानायो ना नाथाय आथिखालाव नुनो मोनदों गोबां बेबायदिनो गुनाफोरजों बानायनाय लहाफोरजों बानायनाय सानद्रिबो नो हमदों ना जोंनि दानि बाराव नाय अब्लाबो माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हिसाबै माने औवाया ओरै बायदि। मोजांसिन आरो सुबिदासिन होननानै आं साननानै लायो आरो नोंथां आरो बिदिनो। माइरंफोर जावनो थाखाय जोंहा संग्रायफोर बेबो औवाजोंनो बानायनाय जाबाय गोदोनिफ्रायनो बानायबोदों आरो जोंनि बर'फ्राबो गोबां बेफोरखौ गोरों गोरों माखासे गोदोनि समनि मानसिफोर दंमोन आरो जोंहा नङा होमबा। जायफ्रा गावसोरनि आ आखाइजों गोबां बेबायदिनो सान्द्रि संग्राय आरो बेबायदिनो जेखाइ खबाय बेनिफ्राय ना हमग्रा फल' जायखौ होनोमोन ना मोनसे फल' दङ ना बेफोर आरो ना बेबायदिनो साथेनो थाखाय खखाफोर गुरुन जायखौ सेन होननानै बुङो ना साथेग्रा आरो गोबां बेबायदिनो दं आरो संग्रायफोर जेजों जों माइरं फोरफोरखौ जावो आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय जेरैहाय नोङो हमनानै लादो खदालफोरखौथ' जों बाहायो न'आव नङा होमबा बेफोरनि बिखुंफोरखौ देन्थाफोरखौबो जोङो औवानिबो हायो बानायनो बिनिफ्राय जोङो सानफ्रामबो न'आवनो बाहायबाय थाग्रा बिदिनो सिखाफोर बिनि देन्थाफोराबो बांसिनै औवानिनो जायो। नङा होमबा आरो बेबायदिनो मोजां मोजां अबावबा अबावबाथ' माने जोङो नुयो सोरनिबा रेस्टुरेन्टफोर नङाबा अबेबा मोनसे। माबा मोनसे हटेलफ्राव बिराद मोजां मोजां औवानिनो औवाखौनो हास'नानै मोजां मोजां बिसोर मोनसे डेक'रेसन। समायनायनि थाखाय साजायनानै दोनोना मोजां मोजां माबा मोनसे आर्ट खालामनानै बिसोरो दोनो दा औवाया बेफोरबायदि जोंनि बिराद बिहोमा होब नुनायाव उन्दै जानो हागौ दा जों सानफ्रामबो फरायबोनाय जोंनो गियान होबोनाय जे बिजाब नङा होमबा बेबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोना नोंथां औ औ औवा जोंनो नो बानायनाय जायो बेखौ आरो बिल्दिं। नों दा न'फोर लुयोबा बेनि साब दालायफोरखौ होनो थाखाय खुन्थि खिया सुंथाग्रोनांगौ जायो बेयावबो जोङो औवाफोरखौ बाहायनाय नुयो गोबां रोखोमनि नङा होमबा माने औवा नङाबानो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआ एसे माने गोदाव सोराव जागोन बायदिखौबो नुलायलाङो आरो आं दा नोङो गोबां माने ओ खामानियाव नोङो औवाखौ बाहायखांबाय आरो बियो दाना बेफोरबायदि खामानिनि थाखाय सलियो। बि जायोब्ला बेखौ आरो नोङो गोजां बोथोरफ्राव अर फ्राव स सावनानै माने नों बेजों ओंखामफोरबो संनो हागोन नोंनि गोजांनाय समाव अरबो सु। होननानै सायनो हागोन नङा होमबा माने गासैयावबो। जोनोम जानायनिफ्रायबो लानानै गारजासिमाव बियो जोंनि खामानि गोनां नङो जेरै नों ओंखारनाय मेवाखौबो नोङो जायो औवानिखौनो नोङो अनलाफोरजों जोङों। ख्रिबो जाबाय नङा होमबा बेबायदि आरोखि दा नोंथाङाबो एसे बुंथिनानै होलाय आंनो औवानि बिसय नोंथाङा मा मा मि मिथिगौ आरो माबोरै माबोरै बेयो जोंनि न'आव सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय मुवा नंगौना नङा नोंथाङा नांगौ जानाय मुवा सानगोना साना बेखौ बेखौ एसे फोरमायनानै होलाय नोंथां?
औ नोंथांनि सोंनाय बादियैनो आङो फंनैसो बुंनो सानदों। मानो होनोब्ला गोबां नांगौ मुवाफोराव जेब्ला जोङो औवाखौ बाहायो बे गोबां बिहोमा होखायो बेखौ नोंथाङा। गोबारैनो बा मोजाङैनो आङ फोरमायलायलांबाय दा बिनि सायावनो जों ओ सानफ्रोमबोनि सानफ्रोमबोनि जोंनि जिउखौ खुंनायाव जिहेथु जोंनि औवा खांनांगौ दा नोंथाङा बुंफोरलांबाय सिगांनि फ्रायनो जों बर' समाजाव गोबां मानसिफोरानो उन्दुनायनि बा न' लुनायनि बेलायाव गोबां औवाफोरखौ बाहायनाय जाबोदों दा न' सिङाव जों बाहेरायावथ' बाहायखायो। दा न' सिङावबो जोङो बिस ना हिसाबै जोङो औवाखौ बाहायदोंमोन मानोना आंबो सासे मानसि जाया औवानि बिसिनायाव उन्दुफेरबाय दा बेखौ आङो बुंनो सानो उ बेयो मोनसे मिथिंगायारि बा नेचारेल लामाजों गनायजानाय बे मोनसे आगजें बे उ उन्दुनायनि थाखाय जानो हागौ जोंहा बिखुङानो सालायलाङोमोन बिखुंआ ओरैबायसा ओरै साफेनबा ओरै ग्रे गाबगोन ओरै साफेनबा ओरै। ग्रे गाबगोन ओरैबायसा उ उम दिडस्टार्ब फैयोमोन आरो। दा बि समा खौखौ बारग'लांबाय दायो जोंङो औवानि बेसाव उन्दुनाया जोबोद खम नुनो मोनोसै दा।
दा जोङो औवाखौ आरोबाव मा बबे बबेयाव बाहायनाय जायो बे गोबांखौथ' नों बुंना गालांखाबाय आंनो दा आरो माखासे माखासे आरो माखासे जोंहा मोनसे उ मेथाइ दं बर'नि गेजेरावनो जानो हागौ नोंथाङा खोनाबाय। औवा बिजौ औवा बिजौआबो सिफुं जायो होनलायलाय नोय मोनसे मेथाइ दंमोन दा। बे बेलायाव जोङो नुनो मोनो हारिमुआवबो जोंनि बर' हारिमु ओरै बायसा बे औवाखौ बिहोमा दोङ इनफ्लुयेन्स दोङो दा औवाया बिराद मोजां आगजें जोंनि बर' समाजावबो हारिमुआव बाहायजानो थाखाय दा बिनि गेजेरावनो सिफुं जथा जथा जायखौ जोङो औवा दोंनो गनाय जनाय जायो। मोसानायफोराव दा जोङो बे सिफुंखौ औवादोंनो बनायो। जोङो नुनो मोनबाय दानि जुगाव जे जों अर्डार खालामो अनलाइनाव फ्लिपकार्ट एमाजनफोराव। दा बेयाव जोङो गोबांफोर औवानि सिफुं नुनो मोनगोन जानो हागौ। जोंहा स्टिलनिबो बा लहानिबो सिफुं दं दा हारिमुनि बेलायाव जों बर' जानायलाय। सिगांनिफ्रायनो औवानि बाहायनायलाय जोङो बै स्टिलनि बा लहानिखौ खौ जानगारनानै बा इगनर खालामनानै जोङो औवानिखौ बाहायनाय जायो। हारिमुवारि हिसाबै दा बे आंबो सासे सिफुं दामग्रा बेनि हिसाबै आं आं बुंनो सानो जोंनि बे औवा नों बनायजानाय सिगांनियाव लहाजों बनायनायनि सिफुंनिफ्राय बांसिन मिलौदोहाब सोदोब बा सोदोब नङा मा फैयो साउन्ड फैयो रिं सारथि फैयो अब्ला। बेखौ जोङो जेब्ला खोनासंङो मेथाइनि गेजेरजों ओरैबायसा मोजां खोनायो गोसो गोरबो ओ दुंहावलायो जेब्ला जों। दा लोगोसे नोंथाङा ओ जों जाय बिजाबखौ जोङो फरायो बेबो अवानि नो दाजानाय आङो नाथाय आरोबाव नुनो मोनदों औवाखौ लेखा बिलाइनि अनगायैबो जोङो गुबुन हादोरनि जेरै चायना जायना बिसोरनिसो जेब्ला भिडिअ'फोरखौ जोङो जोंनि जामबुंङाव बा मबाइलाव नायो भिडिय'फोरखौ जों नुनो मोनो आं सानसेखालि नुदों बिसोरो औवानि बे लेखा बिलाइ बनायनो गोनां बे गोरलै गोरलै बे लेखा लेखा बिलाइ बायदिया जायखौ जोङो औवानि बिबौ होननानै बुङो बेखौ लानानै बिसोरो जेब्ला सान्दुंआव फोरानो बिसोरो सान्दुआव फोराननानै दैयाव सोमनाय सान्दुआव फोरानलाय बेखौनो जाबखोयै जाबखोयै जेब्ला मसिनाव मेसिनाव आं नुबाय बनायनाय बेयो लेखा बिलाइ नङामोन। जेबो बेलेग बुस्थु नङामोन नाथाय गंसे सेन्देलमोन ल जाया गथ'फोरनि थाखाय ओरैबायसा मोजां बेयो स्पन्स फायसा खामानि होयो लेबबु लिबबु आरो गरम बोथोरनि थाखाय गोजां बोथोरनि थाखाय मोननैनि थाखायबो बिराद मोजां दा बेफोर गासैनि एफा बुरजा मुवाफोरा बा ओ बुस्थुफोरा औवाजोनो बनायज जादों। आरो बे औवाखौनो जोङो गोबां जोंनि बर' समाजावनो जा बांगाल समाजावनो जा गुबुन ओ। रायजोआवनो ज जों औवाखौ नुनो मोनो खि नुनो मोनोन जो ब
नोंथां दा नोंथां अब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय। जोंनि औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'थ'नोसै दे
औ जायो जायो गोजोन्थों